हेल'?
औ हेलौ।
औ खोनाबायना दा?
औ खोनादों।
अह, दे होमबा जों टपिकखो सावरायनि।
औ।
दे ओमफाय मानि सायाव रायलायनो होनदोमोन नोंथाङा जागायदो दे। इसे।
जोंनि बर'नि जानायनि ओंख्रिफोरनि बागै नोंथाङा मा मा मोनथियो?
बर'नि माने जानाय लोंनाय मोजां मोननाय मोनिनि सायाव रायलायनि आरोना?
औ औ।
जानाय लोंनायनि सायाव। बेनिफ्राय दाथ' आंथ' बिदि माने जानाय लोंनायाव इन्ट्रेस्टआथ' आं दङ बेफोरबायदि नङा जे ओ एसे खम जानि माखोबा जायो माखोबा जाया बि दि नङा आरो।
औ।
इन माने जानायखौ आङो इन्जय खालामो आरोना। इनिफायथ' आरो बिदि गोबां मानसिफोर थायोना जे गोदै जाया बा बेफोरबादि मिथाइ आरि खो जाया आरोना। गावनि देहानि थाखाय बा सोरबाया ओरैनो डाइथिं बायदिसिना एनिफ्राय आङो बिदिनो आं जायो आरो बारा बिदि सानबाय थाया।
औ माने बर'नि जानाय मेन ओंख्रि इफोरखौ माखौ मोजां मोनो नोंथाङा? मेनलि बर'फ्रा जोंनि बर'फोरा जानाया ओंख्रिया
ओ बेखौनोथ' बुंदों आङो जेनेबा बर'नि नङा लासि नो जोङो जानाय लोंनायनि सायाव रायलायगोन आरोना जेनेबा बेयावथ' बुंदो ना ओ जाथि धोरोमनि सायाव बारा रायलायनाङा होननानै ओंखायनो आरोना नोंथाङाबो बुंजागोन बिदि। खोनादो ना?
औ औ।
औ। बिदि आरो बेफोरबायदि जेबो बाथ थ्रा नङा बेवहाय बारा बेफोरबादि धोरोम आरो जाथिनि नाम आं बारा लानो सानाखै आर' ओंखायनो नर्मेलि जानाय लोंनायनि सायाव आं रायलायदो दे नोंथाङा एसे फोरमाय जागोन।
उम। आंबो इदिनो मोजां मोनो। आं बांसिन गोखा बांद्राय गोखाखौ जानो हाया आरो गोखा बै मा होनो? जिखुनु बुस्थुखोनो गोखा ओमफ्राय बांसिन गोदै सुइथखौ जानो हाया आरो बांसिन बारा संख्रि गैयि आरो बारा सिनि गैयि बेबायदि मिडियामफोरखो जानो हायो। मोजां मोनो आरो
औ
ओं। ओमफ्राय फिथाइ सामथाइनि बागैलाय फिथाइ सामथाइनि बागै।
फिथाइ सामथाइखौथ' आङो बांसिन माने गासिखौबो माने जानायानो जायो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइनि सायाव ओ आंहा इदि माने असुबिदा गैया आरोना आमुखखौ जाबा जेनेबा खायसे बे आरो इनिफ्राय हायो आरो आङो जानो बोथोरनि फिथाइफोरखो ओ जानाय जायो। आ सबसे
नंगौ। बोथोरजों लोगोसे जानांगौ ना हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादों ना? हेलौ
खै माने आंनिखोबा खोनादो ना खोनायाखैथाय
नेटवर्क प्रब्लेम जादों इसे।
अ माने नोंथां आंखोथ' खोनादो न'।
औ खोनादों दासो फा ओ।
ओ बुंजागोन नोंथाङा इसे आरोबाव।
उम नोंथाङा गामियाव थानो मोजां मोनो ना सोहोराव थानो मोजां मोनो।
हेलौ।
खोनादोंना? दे बेखौल' नोंथाङा
आं मोजां बुजियासै।
माने माखौ बांसिन जानाय जायो मा जानो मोजां मोनो नखरनिफोरा एसे बुंजागोन।
अ जोंना नखरनियाथ' बांसि बेदरखौ जानाय जायो बेदर आरो ना बिदिनो जानाय जायो माने गासिबो गुबुन गुबुनाव थांनानै खामानि मावनाय जायो नालाय। ओंखायनो ओंखामखौ इसे मोजां जानानै जेनेबा देहाखौ मोजां खा खालामनानै लााखिनो बिदि खालामनो आरो सानफ्रोमबो नङा थेवबो बांसिन बेदरखौनो जानाय जायो आरो। बांसिन अमा बेदरखौनो जानाय जायो बांसिन।
गासि
मोजां मोनो औ आंबो मोजां मोनो ओं गासिबो जायो जोंना नोंलाय?
जायो जोंफोराबो बिदि जेनेबा बेदर जायो खायफाबा जेनेबा बि सोरहा जायाबो थायो नालाय। जोंहा बेफोरबायदि जेबो ओ बिदि गैया एसे जे जायालासिनो थानि मानि बिदि नङा ना। जानाय जायो ओमफाय ओ इनिफ्रायथ' आरो मैगं अ बिदि गैया आरोना जमायै इदि जायो उम मैगं थाइगंखौथ' आरो मोनखायो आरो ना ओमफाय मैगं थाइगंखौ न'आव
उम जोंनाबो मैगं थाइगं गायो आरो दायो माइनि माइ गायनायनि बोथोर फैदों ना आबाद खालामनायनि दा आबाद खालामनायनिबो रेदि जागासिनो आरो। ओमफ्राय दिनैथ' बोथोरानो बोरोद बहुद गरम ना हेलौ
उनफोराव औ
उम
औ खोनादों ना?
हा
औ बोथोरा गरम
औ गरम जादों।
ओमफ्रायथ' जोङो
हो हेलौ
औ हेलौ